औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ गोजोन बेलासिनि गाहाम हमलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ गोजोनथों
अ दा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो हरनाय जादों आरो
औ दे
बे आयदायानो जाबाय जों गावखौ सांग्रांथि लाखिनो बा बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय
औ
औ माबोरै आदार जानाया गोनां बा गावखौ रैखाथि लाफिननो हायो बेनि सायाव सावरायनो होन्नानै ह
ओ रैखाथि लाहैनो थाखाय गावखौ खौ बहुद जानायनि लोंनायनि बेफोरखौ माबानानै साबोन ला आरो गाव
औ औ औ बेखौ माने माबायदि आदार जायोब्ला माने जों गावखौ
आदाराथ' दानि माबायाव सांग्रां सि लाै बाजारनि मैगं थाइगंखौबो बारा जाजाया
औ
मेडिसिन जों बानायो बाजारनि
औ बानायो
औ बेफोरनि थाखाय सांग्रांथि लाना आरो बिदिनो अर्गानिक मैगंखौ बांसिन न'नि गामिनि फाननाय बेफोरखौ जानांगौ आरो
औ औ माने न'आव गाय गायनानै बा गामियाव फाननायखौ
औ गामियाव फाननायखौ सांग्रांथि लाखिनांगो आरो बाजारफोरनि दा इउरिया होयो मुलिफोरखौनो सा साबथां सस्रि जानांगौ साननैजोंबो बानायो बिसोर मैगं थाइगंखौ फोरनि थाखाय एसे असबिदा आरो
औ औ
ओंखायनो दा जोङो न'फ्रावनो अर्गानिक गोबोरखि हासार बेफोरजों बानायो आरो मैगं थाइगंफोरखौ बाजाराव फाननाय जायो।
दाबो न'आवनो मावनानै जायोना ना
औ न' बाजारनिखौथ' बाया आङो न'आवनो मावो ओमफ्राय न'आव मावनायखौनो बाजाराव फानो आरो जोंहा। माबा मैगं थाइगं फाननाय जायो आरो।
औ माने न'आव मावनानै फानो आरो।
औ औ फानो बाजाराव फानहैयो फुङाव बेलासियाव बिदिनो फानो आरो बिदिनो फोरला खुमब्रा जोगोनार जिंखा बेखौ मावजोबो आरो फानलु फान्थाव बेफोरखौ मावजोबो आरो एसे एसे मावजोबो।
औ माने आबादबो मावङो आ ना नोंथाङा?
औ आबादबो मावो औ। न'आव मावनानै मोनो। बायहेरानि मैगं साप्लायफोरखौ बांद्राय लाया आरो।
दाथ' नोंथाङा गोबां आबादखौनो मावो। दा बैफोर आबादखौ मावनायाव गाव हारसिङैनो मावो ना सोरखारनिफ्राय माबाफोर हेफाजाब मोनो?
मानो मोननाया एसे एनै। मोनो आरो मावनायाव औ एसे एनै मोनो मैगं थाइगं मावनायावनो मेल्ला आरजिनो हायो।
औ औ। माने गोबां रां आरिजिनो हायो आरो। ना मैग
औ ओम बानलुफ्रा केजियावनो देरस' दुइस' थाखा के जि। गोथाङा न'नि बानलुआ
औ औ।
जिंखा सललिस पन्सास जाखा
औ।
खुमब्राफ्राबो बिदिनो थाइसेयाव थ्रिस सललिस थाखा आरो।
औ औ। औ औ।
जों दा बिदिनो मावबा।
उम्म।
मावो आरो नोंथांङा ओमफ्राय मा मावो?
आंथ' दा दा नोंथां आंङो आबादखौ मावनाय जाया माने ओरै न'नि एसे माने बाहेरायावसो थायो नालाय। सोहोराव ओमफ्राय दा सोहोरावसो औ सोहोरावनो फिसा फिनला माने खामानि
ओं।
दं।
फ्राव माइ थाइ गायगोन ना गाया?
औ माइ माइखौ गायो माने जानो आन्थाखिनिखौ माइखौ मावनाय जायो आरो माइ आबादखौ।
ओ।
दा बर'फोरनि गुबै जा-जानाय आदारा जाबाय माइ आबाद।
उम्म ओ
माइ आबादखौ माने गाहायै मावनाय जायो आरो।
ओ ओ ओ।
माइ आबाद
औ नोंहा मा मा माइ गायनाय जायो?
औ माइखौथ ओरैनो दा माइनि नाम बुङोब्ला जोंङो बाहादुर रन्जित, आइजुम, बायसमथि, जोसा माइ। ब्रा बेफ बेफोरखौ माने एसे एसेबाबो मावनाय जायो आरो आरो दा औ। आथिखालावथ दा नै खदन खालामनाय माइ फैसै गोदान गोदान गोदान गोदान जोलै अ गोदान गोदान माइ आबादनि जोलै।
आरो बेनि अनगा नोंथांङा ओ आरो बिनि माइनि अनगायै माबाफोरा आबादबबाव नामा नोंथांङा?
बेनि अनगायै ओरैनो न'आव जानो आन्था खिनिखौ माने लाइ मेगं बाला बेफोरखौ मावनाय जायो।
ओ
जोंनि बर'नि नखरावथ' बैफोर थायोना जेरै लाव, खुमब्रा ला खुमब्रा मैगं सानिलाव मैथा बेफोरथ' थायोना बर'नि नखराव।
बेफोरखौ मावनाय जायो आरो। बानलु बै बानलु गोदोरा बानलु सिब्र' औ औ बेफोरो दंमोन। बेफोरखौ मावो। माने जानो आन्था आरो फाननो मोनाब्लाबो।
औ न जानायनि थाखाय नखरावनो माव जानांगौ औ बायहारानि
माने देहानि थाखायथ' बाहेरनि मैगंखौ फैबाय थानाया नालाय। औ न'आवनो माने एसे जनै मावनाय जायो आरो
ओ।
दासान्दि नोंथाङा मा खालामबाय दं ओरैनो?
आंथ' बिदिनो आं बे मैगं थाइगंनि आबादावनो गोदोसोनानै दङ' दा। बिदिनो
औ औ।
नायानाय फालांगि बानायहैनांगौ जायोना बेनि थाखायनो न'आवनो दंथयो आरो दा। जेरावबो थांनोबो हाया जायो।
औ औ।
औ।
मावनानै सोलिनानै दं आरोना।
अर्गानिक मेगन दिहुनो आरो बिदिनो मुलि थुलि होआ बिदिनो गोबोरखि हासारजों नोंथाङा ओमफ्राय मा मा मै गं जानानै मोजां मोनो?
ओ मेगङाथ' दा जों बर' हिसाबै दा नै दैज्लां बोथोर सौफैदो मैथाजों ना जायो।
औ औ औ।
पानिलाव मेगं।
जायो ओ।
राङालाव मैगं ओै ओरैनोथ' मोजां मोननाय मैगंफोर फ्राबो सबाइ औवा मेवा। दाउ बेदरजों औ अनला खारैजों दाउ बेदर। बेफोरनो बर'नि गुबै आदार नङा।
औ गुबै आदार औ ओ नोंथाङा नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ संनो रोंङोना रोङा।
अनलाखौथ' ओरैनो मिथिगौ। संफेराखैबाबो मिथिगौ आरो ओ। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा माबोरै। सङो अनला ओंख्रिखो।
संनायखौथ' बुंनो हागोन एसे एसे मिथियो आरो। बिदिनो जों संनाय ओर जायो माइरंखौ सोमग्रोयो आरो दैयाव। सोमनानै। सोमनानै रुहोयो आरो माइरंखौ रुइनानै उवालावबो देजायो आरो।
औ औ।
उवालावनो देयो आरो बांसिन उवालावनो देनानै गुरा खालामजोबो आरो गुरा खालामनानै गुरा जाखांबा बिदिनो माजों संनो दाउजों सङोबा दाउ बेदरखौ एवग्रोदो फुरा मोनजासे एवफाम एवनानै बिनो गासिबो सांख्रि बानलु गासिबो। बिदिनो आरो बे बेदराव दै होनानै बै अनला मामाया बेखौ होसनदो आरो। होसननानै एरनांगौ आरो एरनांगौ औ। बि दै गरम जाखानायालाय गोदौ बा ओमफ्राय बेनि उनाव खारै होदो एसे खारै ओमफ्राय बे। फुरा औ खारै ओमफ्राय बेहा फुरा गोदाव होरदो बे बिदिनो आरो जाबाय मारै थांदो
माने नोंथाङा संफेराखैबाबो मोथ
ओ फ्राम मिथिगौ एसे एसे मिथिगौ आरो ह साबै हिनजाव माहारिया बांसिन सङो नालाय जों औ मोनथियो एसे
फेब्रेट ओंख्रिया मा माने मा ओंख्रिखौ जानानै गोथाव मोनो?
आंथ' बिदिनो ब बर'नि हिसाबै अमा बे अनला दाउ सबाय ओमफ्राय नारज नारजि बेखौ गोथाव मोनो आरो आ जि अमा ओं बेफोर आरो आंनि थाखाय गोथाव मोनो मजाना
जाना मोजां मोनो आरोना
औ हायोबा नारजि ओंख्रिफोरखौ जाबाय थानांगौसो। देहानि थाखाय मोजां आर हायोबा नारजि ओंख्रिफोरखौ जाबाय था जानो हानांगौ। देहानि थाखाय मोजां बेनि थाखाय हो औ औ मुलि मुलि बादि औ औ बेनि थाखाय नारजिखौ जाबाय थायो आरो
औ औ
नोंथाङा मोजां मोनगोना मोना नारजि ओंख्रिखौ जानानै?
औ नारजिखौथ' जायो एसे एसे माने बां फ्राय जाहा जाबाय थानो हाया आरो माने गोखा ना
ओ ओ गोखा उम उम
नो हाया आरो आङो औ जायो माने एसे एनै जायो गेजेर गेजेर औ माने अमा बेदर जों नारजैजो सङोथ'
औ ओ
ओ नारजिजों अमाजों सङोबोला माने गोथावबो जायो नालाय माने जायो आरो बाङाय बांलाफोर
हुनानै संबा गोखाया खमायो आरो
औ औ दा नोंथां समाबो जाबायमोन
समा गोजोननाय थाबाय होनोमबा नोंथां